औ औ
ओ जोंनिबा जों एबार ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै रायलायनोसै खोमादां ना नोंथां
औ जायो नोंथां
ए ओ नोंथां ओ ओ नोंथाङा बिदि बर'फोरनि से ओ मोजांसिन मोननाय बिदि ओ जानाय लोंनायफोर दं नामा नोंथांनि
आं जानाय लोंनाय होननायथ' बिनि बिथिङाव आङो गासिखौबो जानानै मोजां मोनो नाथाय अमा बेदरखौ आङो एसे साबसिन मोनो आरो अमाजों औवाजोंनो आथिखौ
से
नोंथाङालाय
ओ अमाजों नारजिथ'बारा एसे बारा मोजां मोना बारु नाथाय आं माने एसे नारजिखौनो बारा मोजां मोनो आरो
औ
नाथाय ओ अमाजों सबाय संबाथाय खौ एसे गोथाव मोनो आरो लोगोसे
ओ हांसोजों खुमब्रा बेखौ एसे गोथाव मोननाय जायो ओमफ्राय नारजि दोलोनि ओ माबायाव नायनो थाङोबाथाय जोंना न'खराबो गोबाङानो नारजि दोलोखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो बुंनाय जायो एसे जुदि नारजि दोलो जायो अब्ला देहाफोराबो एसे ओ गोरा जायो मोजां जायो आरो बेमारफोरनिफ्रायबो एसे ओ मोजाङै थायो देहा
औ बारगयो।
ओ आरो आं खोनादों गोदो गोदायनो ओ नारजि दोलोखौ खेनसेनो साराय गिदिराव संना दोनोमोननो। ओमफ्राय बिदिनो सप्तासे सप्तानैसो जानो हायोमोननो। नारजि दोलोयावबो बारा थाबनो बिदि गारजि जाया ना आं खोनादों मोनथ।
औ जसेबां माने जेसेबां गोबाव दोनो एसेबां गोथाव जायो होननाय खोनायोमोन
ओ आदसा माने गोबावसिम दोनबाथाय गोबावसिम माने थायो आरो
औ औ औ गोथाव जालाङो बेफोरबायदि होननायखौ खोनादोंमोन आङो।
आतसा माने जुमायफोरनि बाय बायदिनो आरो दंबाथाय माने मोजांसिन जायो आरो।
नार्जिजों आरो बेलेग बेदरफोर गसं जाया नामा जेरै ना ओ हांसो दाउ
औ जायो गासिखौबो गोथाव मोनो होनबाबो बेखौ एसे साबसिन मोनो आरो बांद्रायलाय बांद्राय। बिदिनो साबसिन मोनद्राया होमबाबो बेफोरबायदि गोबां खौनो जायो आरो जेनेबा
औ माने अमाजोंसो बांसिन मोजां जायो आरो ना मैया माने अमानाव मेजेम थानायखाय
जेमजों ए नारजिनि एसे गोखाजों माने एसे मोजाङै संनानै जायोब्ला औ एसे मोजाङै संनानै जायोब्ला मिलौ आरो जेनेबा गो
ओ गोथाव जायो आरोना।
औ औ। ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर ओंख्रि संफेरबाय नामा।
ओंख्रिखौ बिदिनो मालाबा मालाबा न'आव संनांगौ जायोना जेब्ला जुदि न' मा आरो मालाबा मालाबा इदि खामानिफोर सोलाबाबाथाय आंनो संनांगौ जायो।
आङो नायनो ओमफ्राय आं मोजां मोननाया आं एसे बारा रुनायखौफोरखौसो मोजां मोनो माने आजिखालि बिदि बारा एवला एवलिफोरखौ बारा जानो गोथाव मोनै जादों
ओ
औ।
जेरै दाउ दाउ एसे बोराइजों ओ खा थाइगिरजों एसे रुनानै जायोबा इखौ जोबोद गोथाव मोनो आङो बेखौ एसे मोजां मोनो आङो जानो।
औ। होमबा बे दाउजों थाइगिरजों रुनायखौ माबायदि रुयो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे।
जोंनियाथ' बिदिनो
ओ फार्स्टआव जों मा खालामग्रोनांगोन फार्स्टआव जेसेबांखि नोङो ओ मैगं थाइगं होनो गोसो दं बेफोरखौ नोंथाङा द दानना लाब्रोनांगोन। लोगोसे दाउखौ दाउसे एसे बोराय जाबा मोजां आरो एसे गिदिर जाबा मोजां आरो एसे मेजम गोनांबा बांसिन मोजांसिन जायो। बेखौ एसे गिदिर गिदिर लानानै नोंथाङा हानांगोन, हानानै बिनि उनाव नोंथाङा थाइगिरखौबो एसे फिसा फिसा खालामनो हानांगोन ओमफ्राय लोगोसे बेखौ देग्लिनांगोन, देग्लिब्ला माने एसे बांसिन मोजां जायो आरो एसे
औ
माने बिनि रसफोरा ओंखारगोना देग्लिबाथाय
ओमफाय मोनैखौबो ज'नो ओ आङो ओ देक्सियाव एसे रुयो रुनाया ओ माबाया कुकारावसो बांसिन मोजां मोनो, नों रुनो बेखौ कुकाराव रुदो नोंथाङा मोनैखौ ओमफ्राय संख्रि एसे होदो। हालदै होदो ओमफ्राय लोगोसे नोंथाङा जुदि बेलेग ओ मैगंफोर होनो गोसो जेरै आलु, ओ माबा लोगोसे, इदिनो गोबां जेरै ओ गाजर
औ औ
मा होनो इखौ उम अ अ फान्थाव बिलाटिसो आं बावदोंसो। फान्थाव बिलाटि, बिदिनो नोंथाङा जि जि माने होनो गोसो मैगंफोरखौ बेखौ होनो हागोन, आरो लोगोसे ओ जि सामब्राम गुफुर दङ बेखौ नोंथाङा मोजां देना लादो ओमफ्राय आरो बै, ओ सामब्रामखौ हायोबा सामब्रामखौ गुफुरजोंनो हायोबा नोंथाङा देबा मोजांसिन जायो आरो बेखौ देग्लिबाथाय। बे हानांस्लायस्लाय देग्लिदो ओमफ्राय सब जमानो होजोबबोदों, संख्रिसो होदो नाय नोंथां रुबाय थादो,
औ
एसे गोबावसो रुदो, एसे माबायाव गेसखौ एसे खम होनानै नङाबा हरफ्राबो होजायो। हरखौ एसे खमनो माबा लगायनानै, बिदिनोथ' रुबायथादो रुबायथादो आधा घन्टासो माबानाय एसे, जानो गोथाव जायो आरो माने बेदराबो एसे रुगैयोना मोजां जायो आरो लोगोसे, थाइगिरनि जि ओ बसफोरा बुङो बे बेदराव हाबसिगोन, अब्ला माने एसे गोखै बायदि एसे मोजां जायो जानो,
औ
आं सानो रुनाया एसे बांसिन मोजांसिन नामा एसे थाव फोर बाहायनायाबो बारा मोजां नङा माने सोर जोंनि माबानि थाखाय देहाफोरनि थाखाय,
औ
दानि समावथ' गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो जानाय लोंनायनि थाखायनो बेमार, जेरै गेस्टिक जायो ओ प्रेसार जायो स्किन गेबो एसे माने प्रब्लेम जायो।
औ औ
आं आंसानोदि ओ रुना जानाय बांसिन मोजांसिन नामा थामासनिनि बागै,
आंबो बेखौनो सानो रुनाय रुनाया साबसिन जायो आरो होननानै जानो हायोब्ला आगासे जोंनाथ' गामि एरियायावहाय बेफोरबायदि रुनाय, होमबा बांद्राय बिदि खाब जानाय मोना आरो खिन्थु आंनि बेलासि मानो बेफोरबायदि ओ, रुबाथाय रुबाथाय जेनेबा थावनि बाहायनाया एसे खम जायोबा, देहानि थाखाय मोजां जायो आरो स्किनफोरनि थाखाय, बिखौ आं साननो,
गामिनि मानसिफोरथ' एसे मस्ला मस्लि बुरजा होनायखौसो मोजां मोनो, एसे थावजोंसो एवनाय एवग्रोनाय,
औ जायोब्लाबो जेनेबा ओ गामि ओनसोलाव बेबायदि जायोबाबो बिसोर जेनेबा खामानि फोर मावनाय जायो नालाय बांद्राय जेनेबा एफेक्ट खालामनो हाया आरो। जेनेबा टाउन सोहोराव बेबायदि जानानै जाखांनानै आराम खालाम नानै आराम जिरायना थानाय जायो नालाय थ' बेफोराव बांसिन जायो आरो।
औ होनायाव एसे खस्थ' खालामनाय जायो नालाय
औ बडिफ्रा एक्टिभ थायो नालाय। जेनेबा ओंखायनो बांद्राय बांद्राय जेबो जानो हाया आरो थाव जायोबाबो। बांद्राय बाहायोब्लाथ' जायोआनो जाखागोनानो।
औ जायो जानायालाय
दानि समावथ' गोबां मानसिफोरानो बिदि जानाय लोंनायनि थाखायनो एसे बेमारफोरबो जालाबायदों। गोदो गोदायथ' बिदिनो सुगार गेस्टिक हाय पेसाय बेफोरखौथ' खोनानो मोनामोननो।
औ औ
जोंनि आबै आबौमोननि होननाय मोनथेबा। दानि समाव जानाय लोंनायफ्राबो सोलायबाय ना। ओंखायनो बेमारफोराबो जाबाय आरो बिदिनो।
ओ बांद्राय बे थावा बाहानायनि थाखायनो जायो जाय जर बे ओ हार्टनि बेरामबो जायो गेसबो जायो बेफोरबायदिनो गेस जानानै गोबां गेसआबो रोखोम रोखोम रोखोमनि जायो दानिया गोबां गेस
गेस आरो अन्थाइफोराथ' खमनसो जासै आरो दानि जुगावहाय।
औ खमनसै।
औ
गोबांयानो अन्थाइ जाखायोनो जानायालाय दानि समाव बिदिनो फन्द्र' सल्ल बोथोर -बोसोरनि ओ सिख्लाफोराबो सेंग्राफ्राबो बिदिनो जानायफैलाबायो। गोबां उन्दै बैसोआवनो जनियर जाय ओ सेन्टारफोराव जों जानाय ओ पकरि आरो ओजाय ओ सावमिन बिदिनो गोबां जोङो जां फुडखौ जानाय जायो नालाय बेफोरावबो जोबोद थाव बाहायनाय जायो। बेफोरनि थाखायबो गोबां माने जोंनि उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोराबो माने बिदि बेमार जाला बायोमोन
ओ बेखौ सांग्रां जानाया मोजांदि बाहेरा बाहेरानि जिराद जेरै बेफोर बिसोरनिया बांसिनानो ओ थावा जेनेबा सब थासे गाहामनि इफोरनि जेनेबा आग्लायनाय थायो नालाय। थ' बेफोरबायदियाव सावदेरबाय थायो संदेरबाय थायो बेफोरनि थाखायनो जेनेबा
उम
जायनि जाउनाव थावा गाज्रि जायो लेथ्रा जायो जेनेबा बेफोरावनो संद्रिबो थानाय जायो नालाय बेफोरखौ जाबाथाइ जोंनि उदैया माने कन्ट्रल हाया आरो। बेफोरबायदिनो बिराद उदैनि बेराम जायो उदै सानाय औ उदै सानाय बेराम बायदिसिना बेराम बेफोरनिफ्रायनो गोबां जानायखौ जों नुसै आरो माने बेफोर ख
औ ओंखायनो जानाय लोंनायनि खेथ्रआव जोङो एसे साबध जानाय मोजां आरो गावनि देहानि थाखायनो।
औ औ औ औ अब्ला नोंथां जों बे थफिखो बेखौ बेयावनानै दोनथ'नोसै नामा? औ औ गोजोननाय थाबाय नोथा औ